हेल' नोंथां?
औ।
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों खोनादों।
औ बिदिब्ला जों दिनै बर'फोरनि माने दाउ, अमा फिसिनानै फैसा खामायनायनि सायाव रायज्लायनोसै नामा नोंथां जों मारै खामायो फैसा जेनेबा गामि ओनसोलाव थाग्राफ्रा जागोन ना नोंथां?
औ जायो जायो।
औ बिदिब्ला नोंथाङानो जागायजेनदो नामा।
औ। दाउ अमा फिसिनायखौथ' जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा फिसिबोदों आरो फिसिनानै गावनि न' नख'रनि नांगौ जानायफोरखौ सुफुंबोदों।
नंगौ नोंथां।
दाउ अमा फिनाय होननानै बुङोब्ला दाउ अमाखौ बांसिन जोंनिया आइजोफ्रानो फिसियो होननानै बुंनांगोन। माने आइजोफ्रानो बेफोर खौ आदद लायो। अमानि बिथिङावबो सरासनस्रा यै माने गोदोनिफ्राय जेरै फिसिदों बेबायदिनो जायफ्रा फिबोदों बेखौ नायोब्ला अमानि बिथिङावबो अमाखौ जोंना आइजो फानो न'खरनि जि बिमा बिसोरनो माने आदर लायो बिसोरनो आदार होयो नङा होनबा दा दाउनि बिथ बिथिङावबो बे बेखौनो बुंनांगोन आइजोफोरानो दाउखौहाय गोदोनि गोदो जेरै माने जोंनि आबै आबौनि आबौ आबौ बिसोरो जेरै फिसिबोदों थिग बेबायदिनो दिनैबो आइजो फ्रानो दाउखौ आदर लायो होननानै बुंनांगोन। दा दा अमा फिसिनानै फिसिनानै रां आरजिनाय होननानै बुङोब्ला जों बेखौहाय एसे माने अमाखौहाय मासेयाव लायालासेनो गोबां माने माब्रै माबा खमावबाबो माब्रै माबा लानो हायोब्ला जोङो गोबां मुलाम फा मोननो हायो। जुदि माब्रै माबा अमा फिसिनो हायोब्ला बा मा-माब्रै खौ फिनानै जुदि मासेखौ माने फिसा होयोब्लाबो बे मासे बिमाया खमावबाबो माबा बा सातथा बा बांद्राय गोबां जायोब्ला दसथा बार'थालागै जायो दा अमा फिसा होयोब्ला जुदि मासे बिमायानो दस्थाफोर होयोब्लाबो मासेयाव पास हाजार मोनोब्ला गोबां थाखा जायो ओमफ्राय बिब्दिनो अमा ग माने एसे देरहोनानै माब्रै माब्रै गाहाम खनसेनो जेनेबा सय मासावनो जुदि माब्रै गाहाम फानहरनो हायो बा अमा महनसेसो जानाय माने सलिस केजि गाहाम खनसेनो बिदिनो माब्रै गाहाम हरनो हायोब्ला दा केजियावनो सारिस' गाहाम गोबां माने दस ओ द दानावनो जुदि माब्रै गाहाम अमा हरनो हायोबा खनसेनो गोबां मुलाम्फा फैयो दा बिनि गेजेरजों जोङो माने न'खर खौहाय दिनै लांनो हायो माने फैसाया फैसा रांनि आंखाल जानाय नङा आरो दैदेननायाव अभाब जानाय नङा ओमफाय बिदिनो ओ जोंनियाव अमाखौ बेबायदि सि सिबां फालांगि महरै फिसिनायखौ नुनो मोनबाङा सरासनस्रा लानांगौ नालाय लानांगौ मासे गाहामल' बा मानै गाहामल' लानाय बेखौ नुनो मोनो आरो फालांगि नोजोरजोंहाय फिनायखौ नुनो मोनबाङा आथिखालाव माने साफ फा सानै जाय फ्रा माने सेंग्राफोर बा ओ हौवाफोर बिथांमोना एसे नाजानायदों माने फालांगि हिसाबै अमाखौ फिसिनो दा फालांगि हिसाबै फियोब्ला माने राङा एसे खरस खालामनो हानाय जानांगोन बेनि उनावहाय रांखौ एसे खरस खालामनो हायोबा उनावहाय बे अमाखौ गोबां लानानै जेनेबा थ्रिसथा बा बाजिथा बा एक्स'था गाहाम फिनो हायोबा रांखौ फार्स्टाव गारग्रोनांगोन गिबियाव नाथाय उनावहाय बे राङा फानथाम फानबै गाहाम फैफिनगोन आरो गोबां मुलाम फा दङ लकेल अमाखौनो फिसियोब्ला आरो लकेल अमाखौनो फिसियालासिनो गुबुन ए गुबुन जायफ्रा खालामबाय थादों दा बे हाइब्रिदफोरखौ फिसियोब्लाबो बेयाव गोबां साबधाना सांग्रांथिया बांसिन आरो बेयाव बेखौ फिसियोब्लाबो जों मुलाम्फा जानो हायो। नाथाय बेयाव सांग्रांथिया गोबां दङ दा अमाफोरखौ लायो अब्लाबो जोंहा माखासे अमाया मालाबा लोमजायो माब्लाबा माबा माबि बेराम जायो दा बे बेरामफोरनिफ्राय जों रै रैखाथि मोननो थाखाय डाक्टारनिफ्राय जोङो एसे माने माखासे बिथोन बा मा माखासे नलेज डाक्टारफोरनिफ्राय जों जों लानांगोन जाहाथे जोंनि अमा फिसिनायफ्रा खुनु माने देरफुबाय थानाय समावनो जाहाथे थैया बा बेराम आजार जानानै माने देरनायाव हेंथा होआ बा मालाबा समाव अमाया देरख'वा बेनि बागैबो जोंङो मुलि फोर होनांगोन फिलौफोरनि बाट डाक्टारनिफ्राय जेसेबां लानो गोनां अमानि फारसे सांग्रांथि अमा फिसियोब्ला जोङो माबायदि जोथोन लानांगौ बेफा बेनि माने जि सांग्रांथि बा गियान बेखौ दाकटारनिफ्राय जोङो लानाया गोनां आरो अमाखौ फिसिनाया ओ गोनां आरो अब्लानो जोङो अमा फिसिनानै गोबां मुलाम्फा ओ मोननो हागोन आरो न'खरखौबो जौगाफारसे लांनो हागोन बेबायदिनो दाउनि बिथिङावबो जोङो दाउखौ माने माब माब्रै माबाल' फियालासेनो गोबां बुरजा माने फालांगि नोजोरजों माने रां खामायनायनि नि नोजोरजों नायनानै दाउ फोरखौ फिसियोब्ला गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो दाउफोराबो गोबां बिदिनो बेराम जायो माब्लाबा मोजांङानो जलदब माने थैलाङो। बा मालाबा बिदिनो थेन्थ'बाय थानानैबो थैयो दा औ बेफोर जाहाथे बेराम सिगांनो जोङो मुलिफोर होखायोब्ला बेबायदि थैनायनिफ्राय जों बारग'नो हागोन। आरो दाउ फि जेब्लाथ जोंआ गग्रा नांगौ दा बिसोरनो थानो थाखाय गग्रा थानांगोन आरो बे बिमाफोर थायोब्ला बे बिमाफोरनो जोङो दैनो थाखाय खाथा खफोर होनो हानांगोन।
नंगौ माने जोंनिथिंबो बिदिनो आरो नोंथां माने जेनेबा नों दा फिनाय होनबाय दाउ। बेबायदिनो माने दाउ लानायावहाय गन्द्रा सन्द्रा होनाय नङा होमबा नोंथां?
औ, औ।
दा जेनेबा माबा जों थिं थिं जेनबा दा दाउ जों अमाज जोंआ जोंनियाव जेरावबो खमन जों खौ नुनो मोनो। माने जेराव बर' न'खर दङ बेवहाय ग अमा औ बे बे मोननै बुस्थुखौ जों जेरावबो नुनो मोनो दाउजों अमाजोंहा बर' न' बेजों लोगोसे जोंहा मेरला रोखोमनि लाफायो। हांसो हांसोखौ जों बर' नाथाय बयनिआवबो जों हांसोखौ नुनो मोना। जेरै- दाउखौ बयनिबो न'आव नुनो मोनो अमाखौ बयनिबो न'आव नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? हांसोनिफ्रायबो जों मेर्ला माबानो हायो जेरै- हांसोखौ जोङो बिदै फाननानैबो जों फैसा खामायनो हायो। आरो जों हांसो फिसा फाननानैबो खामायनो हायो। हांसो गिदिर जायोबाबो जों बेदर होफानानै खामायनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बोरमा बोरमाबो जों लायो बोरमायाबो बयनावबो थाजोबा। माने बयबो लाजोबा। ब बोरमा लायोबा गुबुनजों बखिजानाया बारा जायो मानो होनबा बे बोरमाया माबा मोनसे बिफांखौ जाफ्लांनाय लोगो बै बिफाङा थैनायनि
औ बिफां लाइफांखौ जायो बोरमाया बिजौफोरखौ
बिनिखायनो माने बोरमाया माने लानाया माने बिराद खथिन जायो आरो मानसिफोरनि थाखाय बेनिखायनो बोरमाखौ खम लायो नाथाय बोरमायावबो गोबां रां खामायनो हायो बोरमायाबो अबा मालाबा सम माव माथाम गाहाम फिसा होयोथ' आरो जों बेखौ अबेबा अबेबा जायगायावसो दा जाहांदों माने बोरमाखौबो दा माने फार्म खालामनाय बायदि माने फिसहांबाय आरो बेखौ गुमनाय खालामहांबाय औ औ बेखौ फिसिबाय बोरमाया आरामनो नोङो मानै माथाम होयोबा बोरमायाथ' गोबां दाम नोंथाङा मोनथिखागौ बोरमा बेदरा माबादि दां बेजोंहाय जों माने फाननो हायो आरो आरो जोंहा फैबाय ओरै जोंहा मोसौ मोसौबो जों लायो। मोसौ लायोबा जोंहा माने मोननै मोनथाम रोखोमनि जों माने माबा जानो हायो आरो माने इनकाम खालामनो हायो आरो मोसौजों जों गाइखेरजों हायो। मोसौखौ माने मोसौ फिसाखौबो जों फाननो हायो आरो गावखौबो जों मोसौ नों मालाबा थेखा बे थेखाबा जों फाननो हायो आरो। आरो जों मोसौखौ जों मेरला खामानियाव बाहायनोबो हायो आबादावबो जों बाहायनो हायो। नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ मासे मोसौआ जुदि नोङो बिराद माने गाइखेर होयोबा दाथ' गाइखेरा नों जेरावबो माने डिमान्ड। जुदि फास लिटार पास लिटार होयोबाबो नों माब्रै माबासो लायोबा जथेस्थ माने सोलिबाय थानो दैलि खरसाया फैबाय था थायो आरो नोंथा।
न'खरखौ दैदेनलांनो हायो आरो।
औ औ बे आरो बेयाव जों जोंनि जि मोसौ लायो जोंहा बेवहाय माने आलदा बुस्थु जेबो होनांगौ बेयो जेरैहाय माने माबाफोरखौ जों लायो जेरै जार्सि मोसौ बिनि थाखाय जों आदार होनांगौ जायो जोंनि एरियायाव लकेल मोसौनि थाखाय बेफोरबायदिबो नाङा नङा होमबा थां जों माने बेबायदि उम जे गांसानो जायो खादो दोनदो बास जों बेनिफायनो मोनो आरो। जोंनो माने हाइ जों खुनु एक्सट्रा खरसा खार खालामनांगौ आं साना आरोखि। साजायोबा बे माबायाव थांगोन जेनेबा भेटेनारियाव जोंहा डाक टार लेंहरनानै जों बेखौ सिकित्सा खालामनो हागोन नाथाय बेबायदि जारसिफोरनो जेरैहाय नों इन्जेकसन थुबाय थानांगौ आरो नोङो पुरा जानायखौ हेभि हेभि माने दाना होनांगौ औ औ उम। बेफोरबायदिया जोंनियाव गैया आरो। नोंथां औ आर बे नोंथांमोननाय बायदि अमा दहाय जोंनियाव अमाया बिराद कमन आरो अमाखौ जोंनियाव दा माने बिजनेस पार्पसाव लाबाय आरो जेनेबा बे गास फार्म खालामनानै गिदिर बिसथा सल्लिसथा एकस'था गाहाम फिसिनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। बेवहाय मेर्ला रोखोमनो फानो माने अमा फिसानि फानो गिदिरनि फानो गथायैहाय आरो गावनो गोब फार्म मालिकआनो आरो अमाखौ गोदानानै फानबावनायखौ जोङो माने जोंनि जायगायावहाय जों नुनो मोनबाय आरो। बेबायदि रो रोखोमनियाव गावनो थाखाबाय नालाय गावनो माने दिडमान्ड बेसिबां माने दिडमान्डखौ डिमान्डखौ बे साप्लााय खालामनो हायो आरो नांगौखिनिखौ बियोान साफ्लाय खालामनो हायो आरो
बेबायदि फालांगि नोजोरजों फिसियोब्ला मुलाम्फा मोननो हायो मासे मानैल' फियालासे।
आरो ब्रयलारालाय ब्रयलाराबोथ' नै दा जोंना गोद गोदान गोदान गोदान माने गामि ओनसोलाव गोदान जायोबाय बेफोरखौ दा। फिसिग्रा जाबाय औ कम्पानि जों दाइरेक्ट कनटेक्ट खालामनानै ब्रयलारनिफ्रायबो मेरला फैसा खामायनो हायो आरो औ नोंथांमोनथिं दा मारै ब्रयलार फिनाया ओरैनो
जोंबो एसे एनै खालामहांदों। मोननै मोनथामसो ओमफ्राय दा बेनि थाखाय फ्राय ब्रयलार खालाम फार्म खालामनोबा मोनसे गुवार जायगा नांगौ माने गामिनिफ्राय इसि गोजान जानगाराव थानाय दा गामि खाथियाव फिसियोब्ला माने बिनि मोदोम मोदोमनाया थाङो नालाय आरो गोबां थाम्फै जायो ब्रयलार फियोब्ला जायगाया‌ दा बेव ओंखाय मानसिफ्रा एसे अजद होयो आरो। माने मोनामफैयो थाम्फै फैयो थाम्फै जायो लानाङा बेफोरबायदि आरो बेनिखायनो माने एसे गामि एसे गोजाननि जायगायाव। लानो हायोब्ला मोजां आरो बे बाद बाखिथ' ब्रयलार फार्म खालामो बा मुलाम्फायाथ' गोबां दङ'। माने मासावनो गोबां मोनो। बे आरो नोंथां।
बिदिब्ला दिनै एसेयावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां?
औ औ जागोन दे औ।